औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा दा ओरैनो दं नामा नोंथां?
औ दं नोंथां
औ ओरैनो दंब्ला जोंना सानैजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै आरोना नोंथां।
औ थारैनो सावरायजागोन नोंथां।
जेनेबा जेरै जोंनि ओंख्रि संनाय जेरै जोंनि बर' सुबुंफोरनि ओंख्रियाथ' गोबां रोख समनि ओंख्रि दं बेफोर ओंख्रि संनायफोरनि सायावनो एसे सावरायनोसै नामा नोंथां।
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ नोंथाङा जे मोनसे जेनेबा जा रोंगौथि दं एसे फोरमायना होलाय नोंदां
जागोन थारैनो जोंहा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' गोबां रोखोमनि दङ जेरै जों नाफाम नारजि अमा अनला औवा मेवाइ थास' बिबार अमा
नंगौ।
खेरादाफिनि माथि गालदाब। बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि दं। आ बेफोरबायदिनो बर'नि ओंख्रिफोरा। खौ जायोब्ला जोंना देहा सोलेराबो मोजाङै थायो होननानै। जोङो बुंनो हायो बेबायदिनोहाय अ ना दाउखौ माबायदिहाय बानायो बेनि सोमोन्दै आं एसे बुंनि अनलानि थाखाय गिबियावनो जोंनो अनला गुन्दैनि गोनांथि जागोन बेखौहाय जों माबायदि। होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो माइरंखौ मोजाङै सुनानै बेखौ दसे समनि थाखाय जों सोमनानै दोननांगोन मानो सोमनानै दोनो होनोब्ला जों माइरंखौ देयोब्ला थाबनो जायो बेनि थाखायहाय जों दसे सम बे दैयाव सोमनानै दोननांगोन जेब्ला माइरंङा एसे रुयो। अब्ला जों जोंनि थबसि बा दिंखि बेनि अनगायैबो दानि दिनाव जोंहा जेरै मिचन ग्रेइनडार बेफोरबायादि ओंखारबाय बेयावहाय
नोंथौ
नानै लानो हायो बेनि उनावहाय जों बेखौ दाउ बेदरजों संनोब्ला। जोङो दाउखौ सिाथारनानै गोदानानै लागोरनांगोन सुनानै बेनि उनावहाय जोङो जा सामब्राम बानलुु नांगौ बेफोरखौ जगार खालामनानै लाखांनायनि उनाव सारायखौ जोङो अरदाबाव जाननानै जेब्ला साराया दुङो। अब्लाहाय जों बेयावहाय थाव होननानै थावा दुङोब्ला जों सामब्रामखौ होनानै रुसुन बानलु। खांनायनि उनावहाय जों दाउखौ गिबियावनो एवफ्रांनानै लाग्रोनाय जायो। दाउ एवफ्राननाया जायोब्ला जों बेयावहाय दैखौ लुसननानै दैया जेब्ला गोदौवो अब्लाहाय जोङो देना। लानाय अन गुन्दैखौहाय बेयाव।
औ
थानांगोन आरो जों बेखौ गारबाजों एरै एरै होनानै होबाय थानांगोन मानो होनोबा जोंहा बेखौ एराबा जोंहा अनलाया लद्र लद्र पिटर बायदि जाजोबो
औ नंगौ
एरनानै होबाय थानांगोन जेब्ला बेहाय जों होनाय दैया राननानै नांगौ ओंख्रियाव नांगौ बिबांनि थायो अब्लाहाय जों बेयाव जोंनि गंगार दुनिया बा दुन्सिया बेफोरखौहाय होनानै जों ओंख्रिखौ खांनानै जानो हायो बेबायदिनोहाय जोंहा बर'नि ओंख्रि होनोबाथ' खांख्राइ साम' बे फोरबो जों बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जेरै साम' साम'खौ जायोब्ला जोंहा मेगननि पावाराबो बारायो होननानै जों गोदो गोदाय आजौ आजौ आजौ आजै दिननिफ्रायनो खोनाबोबाय थानाय बेबायदिनो जोंहा खांख्राय खांख्रायखौ माजों हायो होननानै बुङोब्ला जों खांख्राइखौ बाथोन देनानै जानो हायो बर'नि ओंख्रि मैथा खांख्राइ जानो हायो आरो हांख्राय देनानै बेनि रोसिखौबो जोङो ओंख्रि बानायनानै जानो हायो बेबायदिनो लाथा एम्फौ बेफोरबो जों जोबोर मिथिसार दानि दिनाव मिथिसार जाबाय गुबुन गुबुन हटेल रेहथुरेनट रेस्टुरेन्ट बेफोरबायदियाव बर'नि गेदेर गेदिर हथेल जेरै रेस्टुरेन्ट बेफोरावबो जों बर'नि ओंख्रि नारजि अमा साम खांख्राय नाफाम बेफोरखौहाय बेफोर आइटेमखौ जों बानायनायखौ नुनो मोनो आरो बे गुबुन सुबुंफोराबो बा गुबुन हारि सुबुंफोर दानि दिनाव फैनानै जोङो जाफैनायखौ नुनो मोनो गोदोनि दिनाव जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि नाफाम अमा खांख्राइ साम' बेफोरखौ गुबुन हारिनि सुबुंफोरा जोंखौ बर' हारि बेफोरखौ जाग्रा जेरै नाफाम नाफामखौ गेसाव फोनखौ जाग्रा खांख्राइ खांख्राइखौ जायोब्ला लायनो मेलेम खमायो बेफोरबायदि होननानै गुबुन हारिनि सुबुंफोरा जोंखौ गोग्लैसोनानै थानाय बेफोर ओंख्रिखौ जानायनि थाखाय जों मुगैनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दानि दिनावहाय गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो बेखौ जानानै बेनि गोथावथिखौ मोनदांनायनि जाहोनाव दानिया हटेल रेस्टुरेन्ट बेफोरबायदियावहाय थानानै जोङो गुबुन हारिनि सुबुं जाहैनायखौ दानि दिनाव नुनो मोनसै नोंथाङाबो बर' ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होलाय नोंथां
औ हागोन नोंथाङाथ' जोबोद मोजाङैनो फोरमायबोबाय जेनेबा बिदि होननानै जेनेबा जोंनिया दा नोंथाङानो बेफोर बुंलांबाय जेनेबा बर'फोरनि अनलाजों दाउजों जेरै नाफाम आं नाफाम बानायनायनि बागैनो जेनेबा फमखौ बोरै बाहाय बानायो बा बेखौ बोरै सङो बेखौनो एसे फोरमायना होनसै आरोना
औ फोरमायजागोन नोंथां थारैनो
जोंनियाथ' नाफाम बानायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो नाखौ नांग्रायाव जोंनो ना फिसाखौ औ ना बे नाखौ जोङो जेनेबा फुख्रि बा बिलो नङाब्लाबा फोथार जोंनि बेफोरावबो मोनो दानियाथ' दैज्लां बोथोर नालाय जों फोथारावबो मोनो जेनेबा ना फिसाफोरखौ गुरनानै लाबोयो जायखौ जों न'नि मानसि फोरा नङाब्ला जों नङाब्ला जोङो जेनेबा बाजार निफ्रायबो बायनानै मोनबोयो नङा होमबा
औ थारैनो सैथो
औ बेखौ लाफ्रा फैखांनायनि उनाव जोंहा बेखौ साफा होनो जेनेबा बेनि जोङो नानि खिखौ गारनानै बेखौ जोङो सान्दुंआव फोरानो आरोना
नोंगौ
फोरानखांनायनि उनाव जोंनिया सानसे सानसे फोरानखांनायनि उनाव जेब्ला नाया रानो अब्ला जोङो जोंनि बारि ओनसोलफोराव थानाय जेनेबा थास' गोसोमनि मोदोम खौ नागिरो आर ना थास' गोसोमखौ जोंनिया नाफाम बानायनायाव थास' गोसोम नांगौ जायो नालाय बेखौ जोङो लानानै फैयो जेनेबा जोंनि बारि बा न'खर न' खाथिफोराव थानाय बेनिफ्रायनो लाना फैनानै जों बेखौ जेनेबा दिंखियाव देग्लियो आरोना मोननैखौबो जोङो नाफाम आरो थास' गोसोमखौ दिन्थिनानै देफ्लिनानै जों बेखौ दलुर दलुर लु बानाया आरो आरो ना दलुर दल दुलुर दुरु लारु बानायखांनायनि उनाव जोंना बेखौ सान्दुंङआव सानसेबा साननै सम फोरानना दोनो जाहाथे बे लादुआ एसे गोरा जायो बेनि उनाव बेखौ जोङो फुया होनबा थेमायाव सोना रोङो आरो ना बेनिफ्राय जेब्ला जानो गोसो जायो अब्ला जों बेखौ संनानै जाबाय थानाय जेनेबा बेखौ संनो थाखाय जों बेखौ संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो जोङो जेनेबा सारायाव जोङो गोबां जेरै थाव पियास रुसुन बेफोर मस्ला मस्लि बेखौ होनानै जोङो एवग्रोनना लायो आरोना दसेसम जेनेबा बेयो एसे मोनहां जाब्ला जोङो बेवहाय दै गुदुंखौ होनानै दसे सम दैखौ गोदौहोयो गोदौहोखांनायनि उनाव जोङो बेवहाय नाफामखौ होयो नाफामखौ होनानै जों बेवहाय खारै एसे होनानै दसे सम गोदौहोखां औ दसे सम गोदौहोखांनायनि उनाव जोंना बेयो जानो थाखाय थियारि जायो आरोना बेखौ जोंनिया बर' सुबुंफोरा गोबाङानो मोजां मोनो नङा होमबा
नंगौ थारैनो सैथो नोंथां
बेखौ बर' सुबुंफोरा जोंना गोबां मोजां मोनो आरो दानिया जोंनि बेफोर नाफाम जेनेबा जोंनि बर'फोरनि बायदिसिना जानाय बेसादफोरखौ जोंनि जोंनि हारिनि जानो बर' हारिनि जानाय बेसादफोरखौ गुबुन हारिनि मानसिफोराबो जोंनिफ्राय नुनानै सोलोंनो हमदों
औ नंगौ थारैनो
जेरै बिदिनो नोंथाङा बुंबोखाबाय बेफोर जोंनिखौ सोलों सोलों बिसोर दा जोंनि सोहोर ओनसोलफोराव बिसोरो जेरै हटेल बा जेनेबा रेस्टुरेन्टफोराव जोंनि बेफोरखौ जोंनि मैगं थाइगंफोरखौनो बिसोरो जोंबो जेनेबा जोङो संनायखौ नुनो मोनदों आरो ना जेनेबा अनलाजों दाउखौबो जोंनिया दाहर हटेल फोराव मोनो आरो सबायजों साम'जों बेखौबो जोङो हटेलफोरावनो मोन दखायो नङा होमबा दानिया बे खौ बिसोर जोंनिफ्राय सोलोंनानै बिसोरबो जाग्रा जाजोब्बाय आरो ना गासैबो जोबोद खमन जाबाय बेयो औ आरो आगोलथ' जोंनिया खांख्राइफोरखौ बे लेखानि मानसिफोरा जायानोमोन दा जोंखौ जानाय नुयै नुयै बिसोरबो सोलों फा जोलांबा जेनेबा बेफोरखौबो जाग्रा जालांबो बिसोरबो नङा होमबा
नोंगौ थारैनो
औ जोंनिख्रसो जोंनिख्रुइसो बांसिन जाग्रा जानो हमबाय बिसोरसो
औ थारैनो जैगो नोंथां
आरो बेनि अनगायैबो जोंना बर' सुबुंफोरनिया गोबां रोखोमनि जाग्रा बेसाद दं जेरै जोंनो नोंथाङानो बुंबोखाबाय जेरै लाथा एम्फौ होननानै लाथा एम्फौआबो जोंनिया बर' सुबुंफोरनि जोबोद जेनेबा गोथाव मोनसे जाग्रा बेसाद आरोना ओंख्रि हिसाबै जेनेबा लाथा एम्फआथ जोनिया लाथा एम्फौखौ जोङो जेनेबा न'आव बानायोबा जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो नङा होमबा जेनेबा लाथा एम्फौनिफ्राय ओंखारनाय जोंनिया बेयो खुननि जायखौ जों सिथोब होनना बुङो बेबो जोंनिया सि बानायनायाव हेफाजाब होयो बेनि उनाव जोंहा आरो लाटाव औ बेनि उनाव जोङो एम्फौबो मोनो बे एम्फौखौबो जोङो फानहरनोबाबो गोबां रां मोनो बेनि दामाथ गोबां नलाय आरो जों न'आवबो जानो हायो औ बेखौ जानानैबो जों बर' मानसिफोरा जोबोद गोथाव मोनो बेखौ जानानैबो लाथा एम्फौफोरखौ औ औ लाथा एम्फौखौथ आं दानि गोबां जायगायावनो जानायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा
औ नुयो नोंथां
औ जोनिया बेफोर आनजाफोरखौ जोंनिया बर' सुबुंफोरनिया जानायजों जानाय लोंनायाव जेब्लाबो गोग्गोमैनो जायो आरोना जोंनिया बर' सुबुंफोरा जेरै जोङो अमा अमा बेदरफोरखौ जेरै अमा आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया गोबां जाग्रा मुवा दंबावो बिदिनो आरोना जानाय लोंनायाव जोंनिया बर'फोरा जोबोद मोजांथार
नोंगौ नोंथां थारैनो
औ नोंथाङाबो जेनेबा जोबोद मोजाङै फोरमायबोबाय जानाय लोंनायनि सोमोन्दै जेनेबा ओंख्रि संनायनि सोमोन्दै जेरै अनदलाजों दाउसौखौ नोंथाङा फोरमायबोबाय दा जोंना समाव बो थौलांबाय नोंथां जों नोंथांनिफ्राय गोबां सोलोंथाइ मोनबाय आरोना दा जोंनिया समारथ थौबाय दोनथनोसै नामा नोंथां
औ दोनथनोसै नोंथां गोजोनथों नोंथां